नोंथां खोनादों नोंथां।
नोंथाङा सम दंना?
औ दङ' नोंथां।
नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन ओ नोंथाङा सावराय नो हागोन नामा?
औ सरायजागोन नोंथां।
बिदिनो बर'फोरनि संनाय खावनायनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां।
औ सावरायजागोन नोंथां।
इदिनो अनला ओंख्रि, सबाय ओंख्रि बिदि बिब्दिनो नारज जि ओंख्रि, थास' बिबार बिब्दिनो खांख्राइ, नाफाम बिब्दिनो बेफोरनि बागै सावरायनो सानदों नोंथां। बिब्दिनो उम गिब बेयावनो अनला ओंख्रिनि सावरायनोसै नोंथां। अनला ओंख्रि ओखौ माबोरैहाय संनाय जायो बेखौ फोरमायनोसै नोंथां। ओ गिबियावनो ओ माइरंखौ सुग्रोना लानाय जायो। बिब्दिनो उलार एबा देंखिख खौबो सुग्रोना लानाय ए जायो‌‌। एबाम ओम बिब्दिनोम माइरंखौ सुना लानानै दै सर' होनाय ज जायो। बिब्दिनोम दिंखि एबा उलार बेफोरखौबो एसे मोजाङै सुना लानानै रानस्र होनानै बेयावहाय देनाय जायो आरो दानि जुगावथ' ग्रेनडार मेसिनबो ओंखारनाय जाबाय बेयावहायबो उनना लानाय जायो बिबदिनो उनखांनानै ओ बिब्दिनोम ओ अर जरायबाय साराय जानबाय बिदिनोम साराय जाननानै ओ बिब्दिनोम औवा मेवाइ होनोब्लाबो बिब्दिनो औवा मेवाइखौ औ एवफ्रानग्रोनाय जायो। बिब्दिनो बेदर होनोब्लाबो बेदरखौ बिदिनो थाव होनानै बेदर खौ एवफ्रानगोरनाय जायो बिदिनो एवफ्रानानै हायखां थ'नानै दोननाय जायो बिबदिनो ओ मेवाइ होनोब्लाबो औ औवा मेवाइखौ बिब्दिनो खारै संख्रै होनानै ओ एवफ्रामग्रोनाय जायो बेखौबो बेहाय एसे दै थायो बे दैया रानोब्ला था ओ बिब्दिनो दै होनाय जायो बिबदिनो दै होखांनानै
दै होखांनानै गोदौयोब्ला बिब्दिनो अन गुन्दैखौ सारना होनाय जायो बिब्दिनो बानलु संख्रि बानलु जाब्रां हायजें बेफोरखौ देनानै लानाय जायो । बिदिनो बेफोरखौ देना लाखांनानै बेफोरखौबो होनाय बिदिनो होखांनानै बेदरखौबो होजायो । बिदिनो ओ खारै संख्रिफोरखौबो होखाबाय बिबदिनो दसे गोबौ गोदौ होनाय जायो । बिबदिनो गोदौ खां दसे गोदौखां होखांनानै बिब्दिनो साखिनानै बिदिनो संख्रै खारै बेफोरो नाङोब्लाथाय बेखौ खांनो बिदिनो नारजि बुङोब्लाथाय नारजिखौबो गिबियाव सुग्रो बाय मोजाङै सुबाय मोजाङै सोमना दोनथ'नानै सायनानै मोजां सोमना दोनथ'नानै सुग्रोबाय सुखांनानै बेखौबो सारायाव होनाय जायो । अर होबाय सारायखौ होबाय बिबदिेन बेदर होनोब्लाबो जोंनाथ' नारजि बुङोब्ला नाथाय ओ अमा बेदरजों जाखायो नङा होनब्ला नोंथां बिब्दिनो अमा बेदरखौबो एवफ्रानग्रोनानै लाबाय बिब्दिनो हायखांबाय हायखांनानै बिब्दिनो। एरबाय एरग्रोनांगौ गिबियावनो बिब्दिनो बेनि दैया रानब्लाथाय दै होनाय जायो । जायो संख्रि होथ'नाय जाया बेहाय बेदरखौबो होबाय संख्रिखौबो होबाय बिब्दिनो संख्रि थास' मैगं होनोब्लाथाय थास' बिबार होनोब्लाथाय बिब्दिनो थास' बिबारखौबो द खान एबा बारिनिफ्राय खाना लाबोनाय जायो बिब्दिनो खाना लाबोनानै थास' बिबारखौ खारैबो आरो थावबो जानाय जायो बिबदिनो थाव जानोब्लाथाय बेयावहाय गोखैंय होनांगौ जायो। मैथा बेफोरबायदि मैथा गोखैंखौनो बिबदिनो खाना लाबोना मोजाङै सुनानै सायनानै मोजाङै सुनानै लानाय जायो । थास' बिबारखौबो मोजाङै सायनानै सुनानै लानाय जायो बिब्दिनो सुखांनानै जायो बिब्दिनो हायखांनानै ओ थास' बिबारखौ बिब्दिनो संख्रै रंग बेफोरखौ होनानै एवफ्रामग्रोनाय जायो । बिदिनो एवखांना बिनि दैया रानोब्लाथाय बेखौ दै होयो दै होखांनानै बिदिनो एसे गोदौब्लाथाय बेखौ सानाय जायो साखांनानै बिबदिनो मैथा बे बेदर होनोब्ला बेदरखौबो होबाय गोदौनायाव बिबदिनो बानलु जाब्रां बेफोरखौ देना ला नानै होनाय जायो बेवहाय हाइजें होनो होनाय जाया । बिब्दिनो ओ होन होबाय होखांनानै बिब्दिनो संख्रि खौ साखिबाय साखिनानै नाङोब्लाथाय खांनाय जायो । ओ बिबदिनो मैथाजों खांख्राइ बुङोब्लाथाय बिब्दिनो गिबियावनो दखान एबा बारिनिफ्राय खानानै मोज जाङै सनानै सुना लाग्रोबाय बिब्दिनो सुखांनानै सायनानै सुखांनानै बिब्दिनो अर जरायनानै साराय जानबाय बेनि उनावहाय थाव होबाय बिब्दिनो नोङो खांख्रायखौबो बिब्दिनो दुब्लि एबा दखाननिफ्राय हाथाय बाजार निफ्राय बायनानै लाबोनानै बेखौबो मोजाङै सुनानै सायनानै बिबदिनो खांख्राइखौ मोजाङै सुनानै गथायैबो होजायो। बोखावनानैबो होजायो बोखावनानै होबोला बिबदिनो मेलेमखौ सेर खनानै होनाय जायो बिब्दिनो मैथाखौ जानबाय बिब्दिनो थाव संख्रै होनानै खोब्ल एलाइ एरलाय एरो एरग्रोबाय बेनि उनावहाय दै होबाय बेनि उनावहाय खांख्राइ होनोब्ला बेखौ गोदौबाय सानाय समाव होनाय जायो बिब्दिनो संख्रिफोरा नाङोब्लाथाय बेखौ खांनाय जायो आरो नोंथां नोंथांमोननिथिंजाय माबोरैहाय बर' फोरनि संनाय खावनाया माबोरै सोलियो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां
औ
अनला खारैखौ गिबियावनो फोरमायग्रोननिसै अनला खारैखौ स संनांगौब्ला जोङो अनला अनलाखौ संनो थाखाय माइरंखौ सुग्रोनानै दै सर'नो होनांगोन दै सरावनो दोननानै उलार गायेन दिंखि आरो आथिखालनि जुगावथ' मिक्सार ग्राइन्डार मेचिन ओंखारखाबाय बेखौबो सुनानै दोननानै माइरंनि दैया सर'बा बेखौ देनानै गुन्दै खालामनानै लाग्रोनांगोन बिनि उनाव जोङो मेवाय एबा अन बे अमा बेदर होयोब्ला बेखौ गिबियावनो अरखौ जरायनानै सारायजेननानै बेदरखौ एवफ्रानग्रोनानै हायखांना दोननांगोन बिनि उनाव मेवाइखौ खारै संख्रै होनानै बेनि दैखौ रानहोनांगोन दैखौ रानहोबाथाय बेयाव दै होनांगोन दै होनानै फ्रि फ्रि अन गुन्दै देना दोननायखौ जोङो होनाय जायो बेखौ एरै एरै होनाय जायो एरै एरै होआाबा फ्रि फ्रियै होआबा बियो गथा गथा खायो बेनि उनाव बेदरखौ होनाय जायो बेनि उनाव जाब्रां फानलु हाइजें बेफोरखौ होनाय जायो ओमफफ्राय गोदौहोबाय थानानै एसे रानजबबा संख्रि खारैखौ नायनानै नाङाखैबा होनानै बेखौ खांनानै दोननाय जाहैयो बिनि उनाव बेयो जानो हानाय जाहैबाय आरो साम' आरो सबायखौ खौ बुङोब्ला जोङो साम'खौ हाथाइनिफ्राय बा दैमानिफ्राय जायहा गामियाव दैमा दङ बिस सोर दैमायाव खनगोन जायहा हाथाइनिफ्राय लाबोयो बिसोरो दै हाथाइनिफ्राय लाबोयो आरो बेखौ सोमनानै दोननांगौ मानो होनोब्ला बियो जोबोद गाज्रि मैला थायो बेवहाय साननै बा सानसे बेखौ सोमनानै दोननो गोनां जाहैयो आरो सान सोमखांनानै दोननायनि उनाव बेखौ जि खालि जों जागोन बेखौ फिन नङाब्ला बिसिफोरजों बेनि दाखोनखौ गारनानै बेनि उननि खिथौखौ दानस'नांगौ जाहैयो बेनि उनाव बिखौ खारजि फोरजों सानद्रि नङाब्ला जेंगायफोराव बेखौ हुनांगौ गौ जाहैयो बिनि मैलाफोरखौ खारहोनो थाखाय बिराद गाज्रि मैला हाबनानै थायो साम'नि सिङाव बिनि थाखाय बेखौ साफायै सुग्रोना लानांगौ जाहैयो बि आरो सबायखौबो सोमग्रोनानै दोननांगौ जाहैयो सबाइ सबायखौ सोमनानै दोन दोनथ'नानै साम'खौ एवफ्रामग्रोना लानांगौ साम' मोजाङै एवफ्रामबाथाय जि जों सबाइ सोमनानै दोनदोंमोन उ बेखौ खारै संख्रि होनानै गोदौ होनानै बे गोदौब्लाथाय साम'खौ साम' एवफ्रामना लानायखौ होनांगौ ओमफ्राय हायजें फानलु संख्रि हालदै होनानै बेफोरखौ गोदौहोबाय थानांगौ। खारै संख्रिखौ नायनानै बेयो नांनाय बायदि जाबायब्ला बेखौ खांनानै दोननानै बियो जानो हानाय जाहैबाय।
उम
ख्राइ आरो मैथाखौ होनोब्ला खांख्राइखौ जोङो हाथाइनिफ्रायबो बायनानै मोनो आरो दैमानिफ्रायबो गुरनानै मोनो। बेफोरखौ जोङो मैथाजों संनोब्ला मैथाखौ हाग्रोनानै सुग्रोना लानांगोन। बिनि उनाव खांख्राइखौ सायनानै बिनि मेलेमखौ जेर ख'नानै जानो गोनांफोरखौ दोननानै जानो नाङिफोरखौ गारनांगोन बा बासिनानै बेखौ दोननानै खांख्राइखौ पियास बानलु होनानै एवग्रोना लानांगोन एवखांनायनि उनाव बेयाव एसे दै होनानै मैथाखौ होनांगोन सामब्राम फानलु हायजें देनानै जाब रां देनानै बेव-बेवहाय होनांगोन बिनि उनाव गोदौबाय थाहोनानै एसे रानथेबथेब जाबा बिखौ खांनानै दोनजागोन बे जानो हानाय जाबाय बिनि उनाव बिनि उनाव नार्जि ओंख्रिखौ सङोब्ला नारजिखौ जोङो हााइनिफ्राय बायनानै मोनो खायसेया न'आवबो गायो बेखौनो फोराननानै दोनो खानानै बिखौ जोङो बासि सिग्रोना लानांगोन बिनि थाराखौ मोजाङै गारग्रोनानै बासिग्रोना लानांगोन अब्लासो बिखौ मोजाङै जानो हागोन ओमफ्राय बेखौ सोमग्रोना दोननांगोन सोमखांना दोननानै जोङो बे खौ साफा सुना लानानै खायफाया रुगारोबो आरो खायफाया रुगारा बे खौ रुगारोब्ला रुगार जायो रुगाराबाबो जेबो नङा आरो बेखौ अर जरायनानै साराय जाननानै नारजिखौ होनानै बेयाव दै होनानै खारै होनानै खारै होनानै बेखौ गोदौहोनानै गेब्लेहोग्रोना लायो बिनि उनाव बेखौ दोनथ'नानै नै बेदरखौ एवफ्रामग्रोनानै लानांगौ जाहैयो थाव हालदै फानलु संख्रि होनानै एवफ्राम गोरना लानानै उनावहाय नारजि जि जोङो नार्जि गेब्लेहोना दोनखादों मोन बेखौ ल'खबना होयो ओमफ्राय आरोबाव दै होबावो बिनि उनाव संख्रिखौ खौ होनाय जायो गिबियावनो संख्रिखौ होयोबा नारजि ओंख्रिया गेब्लेनो नागिरा बेनिखायनो संख्रि खौ उनावसो होनाय जाहैयो बिनि उनाव जोङो साखि ना नायो संख्रि संख्रि आरो खारैफोरा नांदोंना नाङाखै जुदि नांनाय बायदि मोनदोंब्ला खांबाय जुदि नाङाखैबाबा होबावनानै एसे गोदौ होबावनानै खांना दोननाय जायो। बेनि उनाव खांना दोननानै सुबा बेखौ जानो हानाय जाहैबाय। बिनि उनाव थास' बिबारखौजो अमा बेदरखौजो जायोब्ला थास' बिबारखौ जोङो गिबि न'आवबो मोननाय जायो खायफा बारियाव नागिरना मोननाय जायो हाथायनिफ्राय लाबोनाय जायो। बेखौ अमा बेदरजों संनोब्ला थास' बिबारखौ सायग्रोनानै लानांगोन बेखौ आखाइजों सुबा माननो बो हानाय खेरखाफोराव लानानै जांख्रि जांख्रि दै जों सुननांगौ जाहैयो मोजाङै बेनि उनाव अमा बेदरजों सङोबा अमा बेदरखौ थावजों एवफ्रामना लाना हालदै संख्रि होनानै बेखौ एवफ्रामना लानानै हायखांना दोननानै थासखौबो एवफ्रामबाय मोजां एवफ्रामनानै नांगोन बेखौ मोजां एवफ्रामनाबा बियो मा होनगोन आरो